हेल'
औ हेल' औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथांनिसिमबो। गोजान बेलासिनि हमलायानाय जासिहरबाय।
जागायनोसै होमबा नोंथां न'? नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर'नि दोरोङारि साम'नि बागै एसे सावरायनो सानदों नोंथां।
औ औ औ सावरायजागोन दे नोंथां औ।
औ साम' साम' होननाय लोगो लोगो जों जोंथ' बर'नि दोरोङारि जाग्रा जोंनि बर'नि मोनसे से जाग्रा बियो। नङा होमबा नों थां जोंनि जायायावथ' साम'खौ हाखर बिलो दंगनिफ्रायबो लाबोनाय लाबोनानै बा मोननाय जायो नोंथां।
औ औ औ
जोंनि मोनथाम रोखोमै मोननाय जायो जोंनि जायगायाव साम'खौ मोनथाम रोखोमै मोननाय जायो नोंथां जेरै साम' गुसुं साम'गोलाव साम'लादाय बे साम' गुसुंखौ जों जायगायाव बांसिनै मोननाय जायो नोंथां। नोंसोरनि जायगायाव मा मा साम'खौ मोननाय जायो नोंथां
औ जोंनि जायगायावथ' माने खाथियावनो दै थांनाय दं आरो माने सेरमांगा दै होनो बे बेहाय जोङो साम' बे गोलाव गोलाव एसे फिसा फिसाया मा सामाव होनोन अ अ खौ मोनो आरो साम' लादायखौबो मोनो आरो बे साम' फिसा फिसाया नों जेखौ होनदों बेखौनो बांसिन मोननाय जायो आरो नोंथां
जेरै साम' गुसुं होननायखौ
औ औ माने मा साम होनोमोन बेखौ बारा मोनथिलादे नोंथां
औ जोंनि जायगायाव बे साम' औ बे बांसिन साम' गुसुंखौनो मोननाय जायो आरो बेखौनो बांसिनै जों जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ औ औ नोंथां
दंग' एबा जेनेबा बिलोफोरनि ओमफ्राय लाबोनानै जोङो फासावनी जोङो साम'खौ खन्नानै लाबोनानै गावनि नांगौ नांगौ रोखोमै साम'खौ खननानै लाब नानै जेखौ बेखौ जोङो साननै सानथामनि दा थाखाय दैयाव सोमनानै द दोननाय जायो नोंथां जेनेबा मैला खारजा जे बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बे साम'खौ बिनि उनाव जोङो जानो थाखाय साम'खौ सोमनानै एसे खादायाव गावनि नांगौ जखनै खादायाव दिहुनना लानानै जोङो बे सामनि साम'नि बे सिगाङावदि थायो बेखौ मा होनो नोंथां नोंसिनि जायगायाव?
साम'नि मा होनो बेखौबो बारा मिथिला आङो नोंथां। माने साम'नि बे सिगांनि
औ औ बे सो सिगांनिखौ जोङो बेखौ जोङो बोखानानै लानाय जायो नोंथां। बेखौ बोखानानै जों दैयाव दै नांगौ जखनि दै बाल्थिं एबा एसे दै दोनग्रा माबायाव जमा खालामनानै जोङो बेयाव दोननाय जायो साम'खौ नोंथां। मैला खार खारनाय हिसाबै आरो बेयावबो बे मैला खारनाय हिसाबै बेयाव जोङो खारजिखौबो सेबनानै लानाय जायो नोंथां जेनेबा मैलाया खारथो होनजा से आरो
औ औ औ
बिदि खालामनानै जों साम'खौ बिदिनो साम'नि कि थुखौबो दान्नाय जायो नोंथां। उननि खिथुखौ बे उननि खिथुखौ दा नोब्लासो जोङो साम'खौ सुलोबनायाव एसे मोजां जायो आरो। जेनेबा
औ औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ।
बे साम'खौ जों संनाय प्रसेसखौथ' बुङोब्ला जों बे साम'खौ जों सबाय कला अनलाजोंबो जों जायो। जोंनि जायगायाव आरो नोंथां। नोंसोरनि जायगायाव मा मा जों जायो नोंथां
अ जोंनि जायगायावथ' साम' होनोब्ला माने साम'खौ सिगाङो जोङो सबायजों जायो आरो बांसिनानो। सबजों जायो माने आरो दालि आलुफोरजोंबो जाजायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोङो मा होनो। साम'खौ बांसिन सबायजों जानो मोजां मोनोना नोंथां! औ औ औ औ औ औ औ औ सिगांग्रो जोङो। साम'खौ मा होनो दैमा जेनेबा दै बोहैनाय बेनिफ्राय लाबोनानै लायो नोंथां। आरो नङा बाजारफ्रावबो मोनोना नों थां औ बेखौ लाबोनानै जोङो हरसे एबा हरनै सोमनानै दोनो आरो। ना नोंथां। जाहाथे बे साम'नि मैलाया गिगारो साम'आ बाल्थिं एबा माबायाव दोफ्राव जोङो होनानै सोमनानै दोनो। बांद्राय दैखौबो होआ जे गाव आन्था एसे होनानै आरोना जाहाथे। नैबेनि मैलाया खिगारनानै थायो बिनि उनाव जोङो मा साम'आ हरनै एबा बिदि जाबा जानोसै टाइमबा जों माबेखौ खौ मोनसे सानदांगायाव एरनानै लायो आरोना नोंथां। जाहाथे बे साम'आ जागायो औ औ जा बे साम'नि। बिगुरा सिगाङाव थानाय बिगुरा बेखौदि बोखानांगौ ना। जाहाथे बियो जागानानै थायो औ औ औ औ दाखोन औ औ। बेखौ दाखोन होनो ना। औ बेखौ जोङो लासै लासै दलर दलर हमखां हमखां माजों स्टेफेनजों एर खानानै बोखानानै लायो आरोना नोंथां।
औ बेखौबो जों बोखानायनि प्रसेस दङ बेखौ मोजाङै बोख फैयाबा बियो सिङाव हाबलाङो नोंथां।
ओमफाय बेखौ बोखांना लाखांनाय जोबनायनि उनाव जोङो गन्द्राय मोनसे लानानै सिखाजों बे साम'नि बिजौआ खिथुवा बेखौ दानख्ल'नानै लायो आरोना नोंथां जाहाथे बे साम' सोबनायाव माने फैयो आरो ना साम'नि सिंनि मोदोमा औ। औ औ बिदि माबानानै दाननानै लाखांनायनि उनाव जोङो म'नाफ्राव सोनानै साम'खौ सोनानै संख्रि होनानै मोजाङै फुयो आरो ना नोंथां जाहाथे बिनि साम'आ गोजों जाजासिम बिनि मैला बादामालि खाना थानाय बेफोरो गासिबो म साफा जायो आरोना बेखौ फुना लाखांनायनि उनाव जोङो मा आरोबाव खेबले खेबले सुबावो आरोना जाहाथे गोजों जायो आरो मैला थाया बिदि सुखांनायनि उनाव जोङो सबायफोरजोंबो सङो आरोना नों थां सबाय औ औ अ नोंथाङा होन्दोंमोन ना माबायदि सङो औ औ औ औ
जों नोंसोरनि जायगायाव बे साम' आदायखौ मोनगोन ना मोना नोंथां
औ मोनो आरोना बेखौबो बांसिनानो बे सामलादाय मोननाय जाया आरोना बेफ्राव दैज्लां समाव जेनेबा दैमाफ्राव बिदिफ्राव थानायाव मोनो आरोना नोंथां साम' लादायखौ औ बांसिनानो जोंनाव बै साम' अ औ औ
संङो एसे
अ अ साम' लादायखौ जोङो बेखौबो सिगाङावनो जोंङो सोमनानै दोनो आरो ना नोंथां मानि दै इसे होनानै जाहाथे बेबो मैलाया खिगारो औ बिनि उनाव जोङो बे खौ मा खालामो बेखौथ' सोबजायाना गि दिर गिदिर जायोना साम'लादाया बेनिखायनो जोङो जोङो बेखौ रुनानै लायो आरोना नोंथां। रु-रुयो रुबा जाहाथे बेयो सिंनि मोदोमा थरल' थरल' फैयोना औ रुनानै लाखानाय उनाव बे मोदोम खौ एर ख'यो आरोना नोंथां। एरख'खांनायनि उनाव जोङो बेखौ एरख'नाय बे मोदोमा बेखौ संख्रि होनानै मोजाङै माने सुनानै फुनानै लायो आरोना नोंथां बेहायबो मोनसे मैला थायोना सिंनि मोदोमावबो
औ औ नोंथां थायो।
जासिम बेखौबो सुनानै लायो आरो बेनि उनाव जोङो माने मोजाङै थाव होनानै सामब्राम गुफुर बायदिसिना जेरै ओ सामब्राम पियास बिदि होनानै मोजां जिरा मस्ला होनानै जोङो बेखौ एवनानै लायो आरोना नोंथां। एवनानै लानायनि उनाव जोङो बे- खौ मैथाजोंबो जायो आरो ना नोंथां बे साम'लादायखौ। मैथा इसे होनानै माने एवफ्रामनानै बि- दि जायो आरो ना नों थां साम'लादायखौ जोंनिंथिं माने। औ औ औ औ नोंथां बांसिनानो माने एवफ्रामनानै जानाय नुयो आरोना नोंथां औ नोंसिनि जायगाथिं माजोंबा जायो ना- मा नोंथां साम'लादाय-
नोंथाङा जेरै बुं- दो बि- दिनो जोंनि जायगायावबो बिबदिनो जायो नोंथां। साम'लादायखौ बबा हा- हाखरनिफ्रायबो मोनो साम'लादखौ नङा होम्बा नोंथां लाबनानै जेरैनो नोंथाङा बुंदोंमोन बे प्रसेसयैनो जोंनि जाय गायावबो बिब्दिनो खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ औ होनबा जोङो बांसिनानो बै साम' फिसाखौ जोङो ओंख्रिजों जायो आरोना नों
औ बेखौ ओंख्रि सोंनायखौ बांसिन नुनो मोनो जोङो जेरै सबाय खरला अनला अनला है अन लायावबो जों जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
ओ अनलाजों माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
अनलायावबो बिदिनो अनलाखौ जोङो जेरै गाव रोखोमै जोङो साम'खौ एवग्रोनानै लानाय जायो एवग्रोनानै लाखांनायनि उना औ जोङो अनला जिजों जों अनला एरगोन ना बे अनला ओंख्रिखौ एसे बे दैजों रहाय ग्रोनानै आरो हैगोनानै गोदोहोनायनि उनाव जेनै जोङो अन गुन्दै हैना होनानै। अन गुन्दै होनानै। बिब्दिनो एरै एरै होनानै बिनि उनाव जों गोदौबाथाय। बेस एवखांना लानाय साम' खौ जों होनाय नुनो मोनो आरो। नोंथां जोंनि जायगायाव।
औ ओ ओ।
संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। बिदियाव मोदोमनो थाखायनो जेरै दुन्दिया गंगार दुन्दिया जोङो उनाव होननायखौ नुनो मोनो। गोथाव जाहोनो थाखाय आरो जों नोंथां। बिदिनो नुनो मोनो जों‌। जों नोंथां‌।
औ औ। सबायजोंथ' बांसिन जायोना?
औ औ सबायजोंनो जों बांसिन जायो आरो साम'खौ दालिखौबो एसे एसेखौ जानाय नुयो आरो एसे एनैखौ जानाय नुयो नोंथां।
अ' अ' नंगौ।
उम। नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथां। आं रायज्लायनायखौ बेखेवनो दोन्थ'नो सानबाय नोंथां।
औ औ दे होमबा नोंथां औ नोंथांनिसिमबो दे उम औ।